हेलौ औ खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय नोंथां? औ खुलुमबाय औ अब्ला आं नोंथांजों दिनै औ
औ सावरायजागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां
औ औ अब्ला नोंथां आङो औवा बिफांनि सायाव नोंथांजों एसे सावरायगोन आरोना औवा बिफाङा ओ औ औवाया माबायदि माबायदि जोंनि सानफ्रोमबोनि खामानियाव बाहायजायो आरो ना
औ नंगौ
दाथ' बिफां औवा बिफां होनोब्ला जोंहा ओ गोबां रोखोमनि खामानियाव नांगौ जायो नङा होमबा
औ नंगौ ।
जेरैहाय जोंनो सानफ्रोमबो नांगौ जानाय जोंनि मुवा बेसाद जेरैहाय जोंनि मैगं थाइगंनि थाखाय दोननो थाखा जोंनो खादा नांगौ नङा होमबा? बेफोरबायदिनो लोगोसे जोंनो गोबां न' बायदिसिना लुनायावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जायो नङा होमबा? दाबो गोबां न'खराव जोङो औवाजों जोंङो बेरा होयो लोगोसेनो औवानिनो जोङो खुन्था गायनायबो नुयो माखासे जायगायाव नङा होमबा? बिदिनो औ गोबां रोखोमनि खामानि औवानि जोहै जों मावनाय जायो आरोना । दा नोंथांनि थिनायाव ओ औवाजों जोंहा मा मा खामानि मावनाय जायो बेखौ बुंदों बुंनो हागो गोन नामा एसे
औ हागोन नोंथां ओ थारैनो ओ नोंथांनि सोंलु खो आं फिननाय होनो सानदों । औवा होननानै बुङोब्ला जोंनि औवाया जोंनि थाखाय जिउआव जोबोद गोनांथार । औवाखौबो जों गारनानै दोननोनो हाया बुंनायाव बेयो जोबोर गोरलै बिफां जानो हागौ नाथ औवानि बेसेना बहु गोजौआव आरो । जों बुंनो गोदोथ' जोङो जोंनि गोदो जोनोम होगोदान गथ'फोरखौ जोंदि नारि ना थुमाय होननानै बुङो नङा होमबा? बेखौबो जोङो औवानि बेयो ओ जेरै जोङो खाथि जिरनाय औवानि बिगुरजों जों जेरै ओ बे जिरनाय गोबौजों जोङो औवानिफ्रायनो दानख्लाबनानै मोनो गोबौ बिराद बायसा नङा होमबा बेजोंसो जोङो बै नारि गथ' गोरलैनि नार खौ जोङो हानाय जायोमोन आरो गोदो । मानो गोदोथ' जोङो जोङो बिलात बेफोर रखम बायदिसिना दानि दानि बि गियानजों दिहुन जानाय बे हाग्रा काटार निल बिदि जों मोना नोंथां बै समाव जोङो गिबियावनो बै औवानि बै बिगुरजोंसो जों हानाय जायोमोन आरो आरो बेखौ जों औवा खौ जोङो बै जोबजासिम जेरै थैजासिम जोंनो औवाखौ जोंनो नांगौ। मानोना जोङो माब्लाबा जेनेबा मानसि थैनाय ओरिनायफोरावबो नों जेनेबा बानना लाङो नङा होमबा जेरै धारहा धारहाखौबो जोङो औवाजोंनि फ्रायनो बनायो नङा होन बा जायखौ जोङो धारहा बनानै सासे गोथैखौ जेनेबा बेयाव दैखां माबा बिसिना रखम खालामनानै नों बेजों लोगोसे नोङो बानग्रा बनायनानै लानानै थाङो नङा होनबा फो थाराव मानो मानोना मानसिनो जोनोमनिफ्राय जोङो थैजासिम जोंनो औवा बिफांखौ नांगौ आरो । आरो औवा बिफाङा जोबोर बेसेन गोसा जेनेबा औवाया जेनेबा जोंनि ओ बा रहावाखौबो मोजां लाखियो सापस नों खाथियावनो औवा बि बिफां लाखिनानै दोनोब्ला माने जोंनि बे धुला बालिफोरखौ नोङो बे औवा बिलाया थामनानै लाजोबो आरो मानोना थुला बालियाया सोर खिलांनो हाया आरो। मानोना बिनि बिलाइआ गोब्रा जायनि थाखाय बिनि थुला बालिया बे ससिथाबनानै थाजोबो आरो माने बियो जोंनि धुलि बालिखौ प्रटेकसन खालाम खालामगोन होननानै आबौ आबौमोना गोदो बेनि बेओंखायनो जोंङो औवाखौ गायनाया बांसिन नुयोमोन आरो जोंनि बारियाव गय बारिजों लोगोसे जे औवा बारिबो थाफाखायोमोन। आथिखालावबो दङ नाथाय आथिखालाव एसे खमायलांनो हम औवाफोरा आरो जोंनि साइडआवथ' एभेएभल दायो औवा खौ मोनो। जाय जोंङो औवानिफ्रायनो जोंङो लेखा बनायो नङा होमबा औवानिफ्रायनो पेपार ले का जों बिनि फ्रायनो दिनै सोलोंबोनानै जों दिनै फरायनो मोनदों नङा होमबा जोंनि बे लेखा बिलाइआबो बे औवानिफ्रायनो बानाय जानाय नङा होमबा दिनै जों फरायनानै जों दिनै बेस्ट बे लेभेलसिम जे जों स फैबाय बै औवायाबो जोबोद हेफाजाब होदों। जागोन नङा होनबा नाथाय औवा गैयाबाथ' जों पेपार फोरखौबो जों दिहुननो सुबिदा जानो हागौमोन खोमा औ जायनि थाखाय बेफोर औवाया जोबोर बेसेन गोनां आरो जि खौ जोङो औवाखौ जोङो जायो बोबो नङा होमबा नोंथां? मानसिया जायोबो औवा खौ जेरै मेवा होनना बुंयो नङा होनबा नों जायखौ जोङो बेखौ होनो जाय औवाया जोंनो खिलिहांदों एसे गाजा ओंखारनांदों बे ओंखारनायखौ नो लाना फैनानै नोङो जेरै औवा आ ओंख्रि संनानै जाफै सोरबा ना जों सोरबा दाउजों बे दरजों बिदिनो गोबां ओंख्रिजों बियो संना जाजायो आरो औवा मेवाइआ सबायजों बा जायोब्ला जोबोर बांसिन गोथाव थाव जायो आरो दाउ गैयाबाबो जायो आरो औ बिदिनो आरो नोंथां बिथांमोननि साइडआव जे आरो जोङो ओ औवाजों जोङो जोङो जिरायग्रा जेरै सियार बनायो नङा होमबा नोंथां आरो बिदिनो जोङो औवानि तुल बनायो जेरै हेब नाय जायखौ जोङो जनो हायो औवानि जों गिलासबो बनायो नङा ओमबा औवा जोंनि जों बिबार बायदिसिना जोङो आइजें आइला जोङो औवानिफ्रायनो गोबां दिडिजाइननि बनायनो हायो आरो जाय दिनै हेन्दक्राफ्ट आखाइ जेनेबा आखाइनि दानायाव जायफ्रा खान्थियाव जेनेबा गोरों बिथांमोना गोबां दिडिजाइन थान दिदिनै मार्केटआवबो नोङो फाननानै नों गोबां रां आरजि जिनो हायो आरो नङा होनबा नोंथां अब्ला आं सोंनो मा होनदों? नोंथांमोननि साइडआवहाय बिदि जेनेबा औवाजों बनायनानि माबाफोर हेन्दडक्राफ्ट बिदि ओ सेन्टारफोर दोंबा रो नामा जाय औवाजों जोङो बायदिसिना मुवा बेसाद बनायनानै फाननो हानाय बे रखम सेन्टारफोर दङ नामा नोंथांमोननि साइडआव?
नोंथां बिदि थ' जोंनि साइडआव दासिम नुनो मोननाय जायाखै नोंथां। नाथाय ओ माखासे सुबुङा ओ गावारि बा गावनि न'खरावनो बानायनानै फाननायखौ आं नुदों आरो नोंथां। जेरैहाय खायसे सुबुं खौ आं नुदोङो माखासे सोरबाया ओ सेन, खखा बेबायदि हेबनाय नुदों नङा होमबा? बेनि अनगायैबो सोरबाया औ ना जोबनायनि फल' बेजों लोगोसेनो औ दाउ बायदि जोबना दोननो थाखाय औवानि बानायो।
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनि अनगायैबो जोङो नोंथां ओ बेखौ मा होननानै बुङो ओ दाउ थाग्रा खाथाख' बायदिसिना हेबो आरोना बेनिफ्राय दासिमबो जोङो नुयो गोबां जायगायाव जोङो औवाजोंनो दालां बानायनाय नुयो जोङो। दैमायाव नोंथां औ दासिमबो थ' गोबां जौगानो हाजोबा खैनालाय औवाजोंनो जों नुदों। औ बेनिफ्राय लोगोसे नोंथां ओ दानि दिनाव मोनसे नुदों जोङो ओ माखासे गेदेर गेदेर सातधालाय बिल्डिं नङा होमबा? बिदि बानायनायाव जोङो औवानि सापर्ट बा औवानि सुंथानाय गोबां औवा नांगौ आरो ना। बेबायदि नुदों आरो नोंथां । औ दा नोंथां ओ नोंथांनि बादिब्ला ओ औवानि बाहायनायाथ' गोदोनिफ्राय एसेबाबो दा सोलायबाय नङा होमबा? दा नों मा रोखोमै सोलायनायखौ नुयो?
औ बेखौ आं बुंनो सान्दों नोंथां। ओ गोदोथ' जेनेब्ला जोङो औवा गैयाब बानो जों खोलिखायामोन नङा होनबा बांसिन जेनबा गोदो जेनबा जोंङो न' खौ जोङो पक्कानि न' लुना लानो हायामोन जोङो। थिं न' हो बायनानै लानो हायामोन जों मानोना जोंनि रांखान्थि हालोदा जोबोर गाज्रियावमोन‌ बर'फ फोरनिया ओ गोदो जोङो न'खौबो जोङो औवानिनो बनायो- जों औवानिखौनो बनायो। आरो लोगोसे आथिखालाव जोङो ओ औवाजोंनो जोङो ओ सेन खबाय बिथाङा बुंलांबाय बेजों लोगोसे जोङो औवाजोंनो बेरा दुं - दरजा बनायनायनानै लायोमोन आरो औवानिनो बैसां बनायोमोन। आरो औवानिनो जों फेन बानायनानै लायोमोन गोदोथ' जोंङो कारेंआनो गैयामोन नङा होमबा साथि एबा माबाजोंसो जोङो बाथिजोंसो जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन केरासिन थावजों नङा होमबा । दा आथिखालाव जोंङो मोनबाय जे जेनेबा जों बे - बेफोरखौ दोननानैबो जों दिनै ओ जौगानायखौ जोङो गोजौ फारसे लाना फैबाय गोदोथ' जों
नंगौ नोंथां।
बानायनांगौबा जों औवा नङाबानो जायामानो। लोगोसे जोङो नारा हानानै नाराजों जों औवानिनो मानलि बानायनानै औवानिनो भिम बानायनानै जोङो न'खौ लुनानै जों थायोमोन आरो। बार, अखानि थाखाय जों मानसिया बिदि लुनानै थाबोनो गोनां जादों आरो ।नाथाय आथिखालाव जोङो पाक्का न'निसो बांसिन जाबाय। न'आव एसे एनै गैयाबाब जों गभमेन्टनि जोङ न'खौ जों मोनो गंसे नङा गंसे नङा होमबा?
औ- औ नोंगौ।
नखरफ्रोमनि नखराव जों फाखा न'खौजों गंसे नङा गंसे आथिखालाव बिदिनो जौगाबोदों बिदिनोग- गभमेन्ट निफ्राय हेल्प मोननानै जों दिनै एसे- एनै अनसुंथाइखौ जों मोनबोदों आरो थेवब्लाबो जों औवाखौ जोङो मालाबा खामानि मावनो हाया जेरै ओंखाम संनायनिफ्राय बन माबानायनिफ्राय ओंखाम संनायनिफ्राय दासो आथिखालाव गेस जाबाय। गोदोथ' जोङो बनजोंनो संनानै जायोमोन नङा होमबा बनाबो बै औवानि जायो। नङा होमबा नोंथां। थिग बिदिनो जोङो औवाखौ गारनानै जोङो माबा मोनसे मोनसे खामानि मावनो हाया आरो। आरो दा नोंथाङा बुंलांखाबाय बिल्डिं बानायनायावबो औवानि सुंथानो थाखाय औवाखौ गोनां जायो नङा होमबा? थिग बिदिनो औवाया जेरावबो बाहाय जायो आरो मानोना बेखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम सिम नांगौ होन्नायाबे नंखाय नङा आरो आंनिब्ला।
औ नोंगौ नोंथां। ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिम औवाखौ नांगौ। ओ मानसि थैनायनि उनावबो जोङो बाननानै लांनो बा जोङो सावहैनो थाखायबाबो औवा खौ नांगौ नङा बा नोंथां औ बेनिखायनो जोङो औवाखौ होगारनायाथ' जोंनि जिउखौ साननो हाया दासिम नङा होमबा? औ थारैनो बेनिफ्राय जोङो औवानिफ्राय दाथ' जोङो दानि समाव जों गोबां औवानि जिहेथु दिमान्डआबो बारायबाय नालाय नङा होमबा बेखौ जोङो फालांगि महरै बयबो लानो हासै
अ आरो नोंथां नोंसोरनि साइदावहाय मा औवाखौ बांसिन नुयो जेरै जोंनिथिं जाथि बिजिलि औवाथाय आरो औवा फुर नोंथां मोननि
औ जोंनियावबो नोंथां जिहेथु बे औवा बुर नो दङ लोगोसे बेयो मोनसेखौ जोङो औवा माख होनना बुङो गुबुनाव। थ' मा बुङो आं बारा मिथिला नोंथां बेनिफ्राय बेनो बांसिन आरो जोंनाव।
नोगोर सोहोरावथ' औवानि दाम बेसे ना थसे औवायाव तिनस'नि सारिस'नि सायावबो जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
दाथ' जोंनि आथिखालाव जोंनि साइदआवहाय औवा फुरखाया जोबोद बेसेन गोसा आरो न लुनायाव आथिखालाव बेखौनो बाहायो नंङा होमबा जेराव बिनि खुन गेदेर गेदेर खुन्थानि थाखाय जोबोर मोजां अब्ला नोंथां जोंहा समाव सावरायनायखौ बेखिनिवाव दोन्थ'
औ अब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांनिसिम सावरायनायनि थाखाय औ औ दे